नोंथाङा औ खुलुमबाय नोंथां।
अ मोनाबिलि समनि औ औ मोनाबिलि समनि गिबियावनो नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आंङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ खुल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनानै आंजों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
अ बिदिब्ला जोङो ओ दावबायनायनि मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
दा बिदिब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्राय बिबुंथिखौ मोननो लुबैदों बा नोंथांनि गिबियावनो फोरमायहोना फोरमायहोग्रोनायखौ आङो लुबैदों। नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे ओ फोरमायना होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दंङ नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ जेरै जोंङो ओ फरायनायनि जेरै खारनायनि बारनायनि जेरै जोङो ओ जेरै मोनसे फुटबल गेलेनायनि गोबां रोखोमनि सिमां दं दावबायनाय दं नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ औ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों दावबायनो होनब्लाल' जाया जेरै जों न'खरनि फारसे सोंगोरनानै लानाय जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै बिमा बिफानियाव दावबायनो खाथि थाङोब्ला गुबुन जायगायाव
नंगौ।
लोगोफोरनि फारसे सोंग्रोनानै लानाय जायो लोगोफोरा थांब्लासो जोंनाबो थां थांनो गोसो जेनेबा गोसो गुदुं जायो आरोना जेरै जों दावबायनो फारसे थाङोब्ला गुबुन जायगाफोराव औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनागासिनो नोथां औ खोनागासिनो नोंथां आं।
थारैनो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो आरो जोङो जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै जोंनि मानास हाग्रामा आरो बावखुंग्रि हाजो बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ?
नंगौ नंगौ मिथिगो।
औ जेरै जोङो बेहाय दावबायनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो गोबां रोख ओ गारि मथरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ आरो जों बेहाय दावबायनो थाङोब्ला जेरै दावबायनो फारसे थाङोब्ला जोङो बेहाय ओ गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जा साहा बागोन, बिफां लाइफां, बिबार बिबारफोर गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो आरो ना जेरै साहा बागिसि फोरा साहा बिलाइ खानाय गोबां रोखोमनि जोङो बि बिफां लाइफांफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो जोङो बेफोर मिथिंगायारिफोरखौ जों सेबखांनानै लाब लानो हायो आरो ना नोंथां। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेहाय ओ हाबनो थाखाय जेरै जों गेट पास खामग्रोनांगौ आरोना।
औ औ औ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बेहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बेहाय ओ गोबां जोंजों रेन्जारफोर थांफायो आरो ना जेरै जोंहा मानास हाग्रामायाव हाबै हाबहैब्लाथाय
नंगौ नंगौ।
औ जेरै फरेस्टारफोरा हाबै थाङो आरो ना जोंजों लोगोसे जाहाथे बेहाय ओ दावमा दाउसाफोरा जेरै ओ गोबां उबखारिफोर दङ नालाय गोबाङानो जेरै दाउमा दाउसाफोरा जिब जुनारफोरा बेनिखायनो जोंजों लोगोसे बिसोरो थांफायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जों बेहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगै
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै मैदेर मैदेर गान्दा मो खख्रा हाग्रानि मोसौ हाग्रानि मै हाग्रानि अमा गोबां रोखोमनि जोङो दाावराइफोरखौबो जों नुनो मोनो आर ना नोंथां आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दङ आरो ना गोबाङानो जिब जुनार दङ आरो बेहाय फिसानि थाखाय मोजांखा आरोना नोंथां
औ औ
औ जेरै जोंनि मानासाया जेरै मोसानाय मोजां आरो ना बुंनो थाङोब्ला बेहाय जों हादोरनि मानसिफोरखौ जों मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनो फैनाय जों नुनो मोनो आरोना बेहाय थाङोब्ला
नोंगै
औ औ नंगौ नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिसोरखौ नुनानै जोबोद ओ ग्रुसननिफ्रायबो जों गोबां सोलोंथाइ लानो हाया थांना जेरै जों बिसोरबो औ
गबो सोंनांगौ बुंनांगोन नोंथाङा जि फोरमायलांबाय गासिबो सैथो दा आंबो बिनि सायावनो एसे बिबुंथि लाखिनोसै ओ बुंनायलेखा दा औ औ औ औ दा दावबायनाय होनना बुङोब्ला बियो मोनसे जोङो दावबायनायनि नोबो जोङो गोबां गियानफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ आरजिनानै लानो हायो जेरैहाय ओ नंगौ जों दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो बेरायहैनाय
एबा बै ओनसोलनि बै ओनसोलनि बै जायगानि ओ मानसिफोरनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय देलायनाय बिथांमोननि लाइफ स्टाइल बैफोर बाथ्रा खोथाफोरखौ जोङो मोनथिनो लुबैनानै माने बैफोर जायगायाव जों जाय जायगायाव दावबायहैगोन बे बेफोर ज बेबायदि जायगाफोराव जों थांनाय जायो जेरैहाय जोङो जोङो मोनसे जायगायाव बा मोनसे जायगायाव थांनानै दावबायहैनाय लोगो लोगो बैफोर ओनसोलनि मानसिफोरनो जों सावरायहैनाय जायो जेरैहाय ओ बिथांमोननि जानाय लोंनाया माबायदि गाननाय जोमनाया माबायदि बिथांमोना माबायदि रायलायो बिथांमोननि हारिमुवा मा ह बिथांमोना मा मावनानै मोजां मोनो बांसिनै बिथांमोना मा खामानि मावो बा बिथांमोननि बिथांमोना माबायदियै थायो माबायदियै जिउ संसार खुङो बेबायदि गासैबो बिथिंखौ जोङो मोनथिनानै मोनबोयो आरो बैफोरबायदि मोनथिना मोनबोनानै जोङो बिथांमोननिफ्रायबो खायसे एबा माखासे गियानफोरखौ जोङो आरजिनो हायो जेरैहाय जेरैहाय दावबायनाय होनना बुङोब्ला आङो गावनो आङो जेरैहाय जोंनि आसाम ओ रायजोनि आङो बाहेरायाव दावबायहैदों आरो आङो जोंनि भारत हादोरनि। ओ बाहेरायावबो आङो दावबायहैदों भारत हादरनि बाहेरायाव दावबायहैदों होनना बुङोब्ला आङो नेपा पालाव दावबायहैदों आरो। आसाम हादोरनि बायजोआव दावबायहैदों होननानै बुङोब्ला आङो शिलंआव दावबायहैदों। आरो ओ जोंहा भुटानाथ' जोंनि सेरावनो जायो बेबो जोंनि ओ भारत हाद‌ दोरनि बाहेरावनो जायो आं भुटानावबो दावबायदों दा आङो सि शिलंआव आं दावबायनानै जिखिनि। जिखिनिखौ आं नोंथांनो इसे फोरमायनानै होनि आरो नोंथां दा। ओ शिलंआव शिलं एबा मेघालयआव खासिया हारिनि सुबुंफोरा। थायो गोबाङैनो खासिया हारिनि सुबुंफोरा थायो दा खासिया हारिनि सुबुंफोरनि गाननाया जोंनि अग्रं दख'ना गाननाय बायदि नाथाय बिथांमोना आ माने जेरबायावसो बे दख'ना ओ गानो आरो दख'नाखौ जेरबायायाव गानो बेबायदिनो। बेबायदिनो बिसोरहा मानेह ओ जामा बायदि गस्ला एसे गंगार स्टाइलनि आरो गंगारफोरा जे बुथियाफोरा जेरैहाय गानो बे स्टाइलनि एसे खाासियाफोरखौबो आं गाननायखौ नुनो मोनो। दा‌ शिलंआ मोनसे ओरैबायसा हाग्रा बंग्रा आरो माने ओ पाहार ओनसोलजों बुं फबनाय मोनसे जायगा। जाय जायगायाव दंफां लाइफां हाग्राफोरा बुंफबनाय बेनिखायनो माने शिलंआ माने शिलं जायगाया जोबोर गुसु आरो थान्दाजों बुंफबनाय आरो शिलंआ आरो बै फोराव बैफोरनि शिलंनि खावसे बाहागोआनो खावसेनि बांसिन बाहागोआनो ओ हाजो हालाजों बुंफबनाय दा बैफोराव माने बिथांमोना आबाद औ औ औ दा बैफोराव जुदि जोङो आबाद मावनाय जोंहा समान हा जों नागिरनानै मोना बिथांमोना मा खालामो। बे पाहार ओनसोलखौनो एसेबां जा एसे एसे जावफ्ला जावफ्ला बे दब्लाय फिसा फिसा। खालामनानै माने बेयाव आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो दा। बिथांमोना गोबां बिथांमोननि जि। ओ हौवा माहारियानो जा हिनजाव माहारियानो जा शिलंनि गोबां मानसिफोरानो मा जायो। गयखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो गय जानाया माने। बिथांमोननि थारमाने साफ्रोमनिबो माने ओ हुदा बायदि आरो माने गयखौ। बिथांमोना मानो जायो होननानै बुङोब्ला माने शिलंआ जागाया एसे गुसु नालाय। गयखौ जायोब्ला जों देहाखौ एसे गुदुं मोनो। बेखायनो बे गुसु देहाखौ गुदुं खालामनो थाखायनो माने शिलंनि ओ जे खासिया हारिनि सुबुंफोरा बांसिन गयखौ जायो आरो।
औ जायो नंगौ थारैनो।
ओंखाम जायो होनना बुंब्ला बिथांमोना ओंखामजों लोगोसे। बायदिसिना गोथां मुवा बेसादफोरखौ जानानै मोजां मोनो जेरैहाय ओंखामजों ओ दुन्दिया दुन्दिया बा नोङो ओइ जेने
औ।
बुङो गोथां गोथाङैनो माने ओंखामजों जायो।
औ थारैनो।
फोरखौ बेफोरबायदि बानलु
औ।
दा बेबायदि रायज्लायदों सावरायदों थारैनो माने बिथांमोनाबो बेसेबांबा गोसो अनफावरिनि।
औ।
थायो हौवा हौवा सुबुंफोरा खिन्थु एसे। बिथांमोनया अख्रा जायो आरो अख्रा जायो एसे हौवा माहारि सुबुंफोरा नाथाय हिनजाव माहारिनि सुबुं फोरा जोबोद माने नोरोम आरो अनसुलि जायो आरो खासियाफोरनिया। अ दा आङो दा आङो दा शिलंआव बेरायहैनाय खोथाखौ बुंबाय दा आङो नों नोंथांनिसिम बा बेखौबो सोंबावनो नागिरदों
औ।
बेबायदि हैबाय नामा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औ औ औ
औ जेरै जोंथ' गुबुन जायगायाव बेरायहैफेराखै जोंनि जोंनि बे खाथि खालायावनो थानाय जेरै जोङो दारागाव बुंङब्ला जों बेफोराव लावखार ओंखाम जानो थांनायखौ जोङो नुहैदों आरो जेरै नोंथाङाथ' मिथिगौ लावखार ओंखाम जानायखौ नोंथाङाबो थांफेरबाय ना जेरै लाव लावखार ओंखाम जानो जानो थांबाय औ। बुंनो थाङोब्ला जों बेफे बेफोरखौनो जोङो जे औ जेरै जोङो दारागाव स'खि होनब्लाथ' जेरै बेफोराव लावखार ओंखाम होनाय जायो नालाय
नंगौ।
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला बेहाय गोबां रोखोमनि ओनसोलनि फैयाब्लाबो जेरै जेरै मानास हाग्रामायावसो ओनसोलनि फैेयो देनाय बेफोर ओनसोलनि फैया ब्लाबो जेरै जोंनि खाथि खालानिनो मानसिफोर थाङो आरो ना गुबुन जायगा फोरनिब्रो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे बेहाय थाङोब्लाबो जों गोबां सोलोंथाइ जों लानो हायो आरो ना जेरै जोंङो लोगोफोरनि फारसे जेरै जोङो सासे लोगोखौ सिनायाब्लाबो जों बे लोगो सासेनिफ्राय जों लोगो जानानै गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरोना।
नंगौ।
जाहाथे जोङो दावबायनो थांनांगौ ना थेवब्लाबो जोङो न' न'फोराव जेरै जोङो जाम्बा ज' जाम्बि जायालासिनो जेरै जोङो ओ गुबुन फारसे दावबायनो थाङोब्ला गोबां सोलोंथाइखौ जों आरजिनानैबो लानो हायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे दारागाव सुकियाव थाङोब्ला जेरै जों गोबां दै बाज्रुफोरखौ नुनो मोनो आरो बैग्रि फिथाइफोरखौ बैग्रि बैग्रि बिफां आरो बैग्रि थनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेरै जों गोजां बोथोराव थाङोब्ला जेरै ओ बैग्रि फि फिथाइ थानायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां जेरै बे जानुवारि टाइमावबो जेरै गोबां गोबां मानसि फैयो आरोना बेहाय जेरै पिकनिक जानो थाखाय जेरै गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै
नंगौ नंगौ।
औ आरो गोबां
अ दा नंगौ नंगौ दा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जि दावबायनाय होनना बुङोब्ला बियो खालि जोंनि गियान आरजिनायनिल' खोथा नङा दावबायनाय होनना बुङोब्ला बियो गोसोनि ओ गोसोनि-गोसोनि मोनसे रंजानाय।
औ।
जायगायाव जोङो दावबायहैनो मोनोब्ला जोङो गोसोखौ जोबोर खिनि गोजोननाय मोनो। आरो बे गोसोखौ जोंनि गोजोन होनो हानायानो जोंनि देरसिन धोन होनना बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय जोङो मोनसे जायगायाव जोङो औ औ। औ दा मोनसे जायगायाव जोङो नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
नंगौ नंगौ थारैनो दे बिदिब्ला दिनैनि जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां। दे बिदिब्ला नोथां।